नोंथांखोन औ होनबा आं नों थां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन। ओ आयदायानो जाबाय जेरैहाय सुबुं फोथायनाय। ओ जोंनि गेजेरावथ' गोबां रोखोमनि सुबुं फोथायनाय दं। नङा होनबा? आरो बेफोरखौ जोङो जेरै गोदोनिफ्रायनो ओ मानिबोदों आरो सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। नङा होनबा? जेरैहाय ओ सुबुं ओ सुबुं फोथायनाय होनबा जेरै जोङो सिलाखौ लानानैबो गोबां सुबुं फोथायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ सिथ्ला गेजेरजों माने खदाल रुवा फाफ्लियाव बाननानै थांलाय फैलाय खालामनो होआ। नङा होनबा बेबायदि खालामोब्ला जेनेबा इयुनाव न'खरनिसो बा थैगोन होननानै जोङो ओ फोथायनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो आरो सिथ्ला गेजेराव जुदि सैमाया नङाबा गुबुन जेरैहाय मानसिया जायो जुनादफोरा जुदि जुद्रु लाङोब्ला ब्ला माने न'खराव ओ गिथाव खैफोद जागोन होननानै जों फोथायो बेबायदिनो ओ दाउखाय बा सिगुन ओ सिथ्लायाव जुदि ओ बेदर गारलाङोब्ला बा नखो गारलाङोब्ला ब्ला माने न'खराव खैफोद जागोन होननानै जों ओ फोथायनायखौ जों नुनो मोनो नो आरो थिग बेबायदिनो सिगुना जुदि सिथ्लायाव जुदि गोबा लाङोब्ला बा न'खराव माने दोहोननि जागोन बा दोहोन सम भट फैगोन होननानै जों फोथायनायखौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो दासिमबो बेफोरखौ सोलिनायखौ जों बांसिन ओ ओनसोलफोरावनो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो आरो दं जेरैहाय न'मा न' ओ जोंनि बर' न'खरावथ' न'मा न' थाखायो नालाय आरो बे न'मा न'आव माने न'मा न'नि इसिं जाय संनाय खावनाय ओंखाम संनाय न'आवहाय माने ओ जाय न'खराव माने ओ
सेंग्रा मानसि दं जाय माने बाहेराव मेल मिथिंफोराव थांङो बिथांमोनखौ माने बे ओंखाम संग्रा न'आवहाय हाबनो होआ होननानै बुंना बुङो आरोना बेबायदि माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे मोनसे सुबुं फोथायनाय ओ आरो बि नि माने जेनेबा ओ बिखौ
माने बिथाङाथ' ओ माने बाहेराव मेल मिटिंफोराव थांङो बेवहाय माने बेमार आजारफोरा नांनानै फैगोन होननानै बेबायदि हाबनो होआ जानो हागौ आरो थिग बे बेबायदिनो जेरैहाय न' ओ हरावहाय न' सिबनो होआ बा ओंखाम खालायफोरखौ बाहेराव गारनो होआ बेबायदि ओ जुलिफोरनि खान्थिफोरखौ जों नुनो मोन्दों ना नंङा होनबा गोदोनिफ्रायनो ओ दानिनो नङा बे बेफोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायखौ जोंङो नुनो मोनदों।
औ नंगौ
औ आरो जाय न'आव माइनाव दोनो बे माइनाव दोनग्रा न'आवबो जोंङो जेरैहाय ओ बेयावहाय गुबुन न'खरनि मानसिफोरनि अनगायै गुबुन मानसिफोरखौ जों बेवहाय हाबनो होयिखौ जों नुनो मोनो। आरो जेरैहाय गथ' जोनोम जाबाबो जेरैहाय गथ' गैयि मानसिफोरखौ जोंङो बे गथ' जोनोम जानाय गोदान गथ'खौ माने लानो होआ बेफोरखौ जोंङो माने गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि सुबुं फोथायनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होनबा औ ओमबा नोंथाङाबो एसे सुबुं फोथायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंदां दा आंथ' बिदि सुबुं फोथायनाय बेफोरनि सा बागै आंहा बारा एसेबां माने माबा गैया आरो जा मोनसे मोननै दङ आं बेखौ फोरमायनायसै नोंथांनि सिगावहाय जेनेबा सुबुं फोथायनाय होननानै बुङोब्लासो जोंहा बर'फ्रा ओ गोदोनिफ्राय जोबोद माने बेयो सुबुं फोथायनाया मोनसे ओ जायगा आवग्रिनानै ला-लानाय बायदि आरो जेनेबा जोंङो गोबां रोखोमै जेनेबा जोंङो ओ सुबुं फोथायनाया जायो। जिहेथु जोंहा दानि जुगावबो जेनेबा जोंङो सुबुं फोथायनायखौहाय दाबो फोथायोआनो आरो जेनेबा जोंङो ओ हाबा जानाय समावहाय जोंङो जेनेबा हिन्जाव गोदान नायनाय समावहाय जोंङो ओ हिन्जाव थैनाय बा हौवा थैनाय सुबुंफोरखौ जोंङो लांफानाय जाया मानो होनोब्ला बिसोर थाङोब्ला माने जोंहा आसखान्दा जागोन बेफोरबायदि हिसाबै जोङो ओ ओहो लांनाय जाया आरो आरो बेबायदिनो ओ जोंहा आरो गोबां दंबावो जेरैहाय जोङो ओ बाहेराफोरावहाय माने जि जोम दोनायखौबो जों नुनो मोनो आरो आरे समावहाय औ दामाने आरो बिदिनो जेनबा जोङो सासे गुबुन सासे सुबुङा माने ओ गुबुन जायगायाव थाङोब्ला ननि सुबुङा माने गुबुन जायगा दाबसे गोजान जायगायाव थाङोब्ला जोंङो माने सिथला सिबै माने बिनि आगान हुखुमोरैखौबो जों नुनो मोनो। दा जेरै जोङो मानसि थैयोब्ला जेनेबा जोङो नारजि अरगारनांगौ होननानैबो जोङो बुङो मानो होनोब्ला उम। दा आरो बिदिनो जोंहा बस कास समावबो जोंहा माने नारजिखौ जाथारनांगौ होननानै जोङो ओ बुंनाय जायो आरो जेथु जोङो नारजि जायो। अब्ला माने जोङो सोमोन्दो ओ फिरायनाय जेनेबा सोमोन्दो बसनाय बेफोरबायदि होना नै जोङो साननानै लानाय जायो आरो नारजि जायोब्ला औ दा बिनि थाखायनो माने जोङो नारजिफोरखौबो माने आलासिफोर फैनाय ओय जाफैनायफोरनोबो जोङो ओ जाहोहरा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला बेफोरो ओ सुबुं फोथायनाया माने गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थानाय जोंनि मोनसे हुदा बायदि जा जानानै थानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नाथाय जोङो दा बेफोर फोथायनायफोरखौहाय जोङो ओ गारनांसिगौ बाय बिदि मोनो आङो माने माखासेखौ जोङो लानांगौ आरो माखासेखौ जोङो ओ लानांगौ आरो ओं लानांगौ बा गारनांगौ आरो जेनेबा।
औ।
आरो जोङो ओ नुनो मोनो ओ जेरावहाय जोङो उम। बिदिनो ओ। जेनबा जोङो सुबुं फोथायनाय जेनेबा
औ।
जोङो ओ आजि खालि माने गोबां मन्दिरफोर जेनेबा जोङो बेफोरावहाय जोङो बेमार आजारफोर नायहैनायखौबो जोङो नुनो मोनो। दे बेफोरखौबो जोङो माने फोथायनायजों सोलियो आरो जेनेबा जोङो धर्म फुजिनायफोरनिबो सायावहाय बेफोरबायदि आरो दा नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा जिहेथु सुबुं फोथायनायनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि सुबुं फोथायनाय जों नुनो मोनो नङा होनबा जेरै बिथाङाबो दा खोब मोजाङैनो फोरमायलांबाय सुबुं फोथायनायनि सोमोन्दै आरो जों बेफोरखौ हानाय मानि गारनांगौ औ नंगौ जों माखासेखौ मानिनांगौ आरो माखासेखौ जोङो जेरैहाय गारनांगौ आरो ना औ जे जेरैबायदि जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि दं जेरैहाय सोरनिबा गथ' जोनोम जाबाथाय जेरै गथ' गैयि मानसिफोरखौ लानो होआ थांनो होआ बे बेफोरबायदि सुबुं फोथायनाया माने जोबोद गाज्रि। आरो बेफोरफोरखौ जोङो गारनांगौ ओ आरो थिग बेबायदिनो जोंनि जेरैहाय नाफोरखौ लानानैबो जोंनि गेजेराव गोबां गोबां सुबुं फोथायनाय दं आरो ना। जेरैहाय सिमाङाव जुद दि ना सिंगि बायदिखो नुयोबा माने बेमार जानाय बिखो जानायफोर खौ जोङो ओ नुयो खो बेबायदि बुंनाय थ' जों माने मिथिनो मोनो आरो ना आरो जेरैहाय बहाबा थांबाय थाबाथाय माने लामाफोराव माने मोजां खामनिनि थाखाय थांबाथाय लामाफोर जुदि मावजि बारलाङोबा बेफोरखौ माने ओ जि जाय खामानिखौ माने थांखि लानानै जाय खामानिखौ माने मावनो थाखाय थांदों बे खामानिफोरा जाफुङा होननानै बुंनायखो जोङो ओ मिथिनो मोनो। बा बेबायदि बुंनायखौ जोङो खोनायो ओ लेखाफोराव जेरैहाय जोङो मि-मोनदों आरो गो जेरैहाय खुगा खुगा खोनानो मोनदों नङा होनबा। औ जेरै बे बायदिनो आरो गोबां दं जेरैहाय ओ
दा जेनेबा गोबां थाइजौ बिबार बारनायनि सायावबो जोङो बुंनो हायो जेरै जोङो गोबां थाइजौ जेनेबा बारोब्ला थाइजौ बिबारफोर बारोब्ला जोंहा बार' औ आरो बेफोरबायदिनो ओ जोंहा गथ' जोनोम जानायावबो जेनेबा गथ'आ जेब्लासिम माने फो थारा अब्लासिम माने जोङो बिसिनि न'खराव थांनो मोनैखौ जों नुनो मोनो। आरो जोङो जेब्ला गथ' गोदानखौहाय जेनेबा जोङो न' फारसे जेनेबा गुबुन सासेनावहाय लानानै थाङो। अब्ला जोङो माने थाव गोथां फुननानै हरो। जिहेथु जोङो माने इन्जर हाबो बेफोरबायदि माखासे फोथायनायखौ लानानै जों माने मानिनायखौ जोङो
नुनो मोनो औ औ थिग बेबादिनो जेरैहाय नोंथाङा दसे सिगां बुंलांबायना ओ अखा हाबा अखा हायो होननानै बुंदोमोन ना माबा थाइजौ बिबार बारबा। थिक बेबायदिनो आरोबाव मोनसे दं जेरै हाय पुस दान दाननि जोबथानायाव आरो ना जिनै दाननि आ माने फास' बिलाइखौ माने थास बिफांखौनो माने गोबुन गोबुन उन्दुनानै माने खाबथाबनाय जायो आरो ना आरो बे थास' बिफाङाव माने बबे मोनसे जाय मोनसेयाव माने दैया बांसिन थागोन बै मासाव माने आ दैबाना जागोन बा
अखाया बांसिन
बेबाय अखाया बांसिन हागोन अ बेबाय दि फोथायोमोन आरो ना गोदोहाय बेबायदि माने फोथायनायफोरखौ जों नुनो मोनमोन। ओमबा समाबो जाबाय नोंथां दा जोंनि सावरायनायखो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खोमा
जागोन नोंथां दे होमबा ना औ।